औ
औ
अ नोंथां ओ मा खालामगासिनो?
दायो जिरायनानै दं नोंथां
औ बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ बा जोङो बे आबहावानि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां जोंनाव जेरै आबहावाफ्रा माबायदि ओ गुबुंले जालांगासिनो आरो जोङो बेखौ होबथानो थाखाय मा मा राहा लानाया मोजां बेफोरनि सायावनोसो सावरायनोसै
औ जागोन नोंथां
औ होनबा आङो एसे फोरमायग्रोना होनोसै जोङो बे आबहावा गुब गुबुंले जानायनि बागै एसे सावरायग्रोनोसै आं नोंथां
औ
औ जोंहा आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जों आबहावा गुबुंनायखौ मोननो हायो। ओ जेरै जोंहा बार गुबुंनाय दै गुबुंनाय हा गुबुंनाय सोदोब गुबुंनाय बैफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो। मानोना जोङो ओ जिउ गोनां ओ जिखि जाया जिब जुनार बा मानसि गासै जिउ ओ जिउ गोनां जिरादानो ओ जोङो बारहावा बे एबा आबहावा नङाब्ला थांनानै थानो हाया आरो जोङो गो गो बार मोनजायाब्ला जोङो माने थांनानै थानाया गोब्राब जागोन बेनिखायनो ओ माने आथिखालाव जोङो गोबां बे आबहावाया खौ गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ जेरै जोङो बार गुंबुंनाय होनोब्ला आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायजों बा सुबुं अनजिमानि होंगो दोंगो लोगोसे ओ बां गोबां गारि मथरनिबो होंगो दोंगो जों नुनो मोनो माने ओ साफ्रोम सुबुङानो गंफायै गारि सालायनाय मटर साइकेल सालायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। बैफोरबायदि सालायनायनि जाहोनावनो जों बाहायनायनि जाहोनावनो दा बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै फोरनि जा जावनो जोंनि आबहावाया गुदुं आरो गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो माखासे कलकारखाना एबाम
ओ माखासे दारिमिनफोराव ओंखारनाय बेबायदिनो उखुन्दै आरो बिनि गाज्रि मोनामनाय गेसफोरनि थाखाय बा जाहोनाव जोङो आबहावा बायदिसिना गुबुंनायखौबो जों नुनो मोनदों बेबायदिनो आरो जोङो माखासे समाव जोङो जों बाहायनाय प्लास्टिक बा बायदिसिना जि बा मुवाफोरखौ जोङो सावनानै होनायनि जाहोनाव बैफोराव उखुन्दै गनायफोरनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जाबोगासिनो बांगासिनो गुबुंले जानाय ओ बारनि गुबुं ओ दैनि गुबुंनाय होनोब्ला जोङो मान आथिाल आथिखालाव बा जोङो दायो गोबां रोखोमनि जोङो रनारि हा हासार एबा मुलिफोर जोङो बाहायो जोङो आबादफोराव बा जेखि जाया जोङो खामानि मावोब्ला माने गाज्रि एम्फौफोरखौ बुथारनो थाखाय बैफोरबायदि जाहोनावनो जोंनि बे दैयाव ओ बेयाव बोहैखारलांनानै जोंनि दैया गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि औ बेनि अनगायै आरो माखासे बिदिनो दारिमिन बा कलकारखानाफोरनिफ्राय गाज्रि मैला दै ओंखारनायखौ जोङो दैमाफोराव बा लैथोफोराव हगारनानै हरनायनि जाहोनाव बेफोरबायाददि जाहोनावबो दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौ नोंथाङा बुंनाया बेनो जों आबहावा गुबुंले जानाया अनेक रोखोमै जोङो जायो नङा होमबा नोंथां जाय नोंथाङा बुंलांबाय कम्पानिफोराव जेरै ओ- कार खानायाव अर सावनायनि उखुन्दैनिफ्रायबो आबहावाया गुबुंले जायो थिग बिदिनो जोंनि मटर गारि हान्था मेला सालायनायनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हायो थिग बिदिनो जोंनि बारहुंखा बा अरगेन हाजो बिरफुनाय बांग्रि मावनायफोरनिफ्रायबो जोंनि जोंनि बे आबहावा हा फोर जोंै माने गावस्रालांनानै जेनेबा
औ
सिङाव जोंनि दैयाव गोरोफैफायो बिदिनो बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हायो आरो जोंनि मिथिंगाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनाय बा बिफां लाइफां दानाय बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हायो आरो नोंथां आरो जोङो मानो नि थाखाय जोङो आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय रैखा खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जे बुंलांखाबाय जोंनो नांगौ रोखोमनि जुदि अक्सिजेन मानसि सि हारिया मोनाब्ला बा जि गुजु नाफोरा अक्सिजेन मोनाब्ला जोङो बारा गोबाव थांना थानो हाया बेखायनो जोंनो अक्सिजेननि गोनांथि आरो मोजां गोग्गो अक्सिजेन मोनजायोब्ला जोङो गोबां बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखा मोनो आरो मानोना नोङो आबहावा गुबुंलेनाय जेरै उखुन्दैफोरखौ नोङो जुदि अक्सिजेन लाबाय थानब्ला जोंनि देहाफोरा सलासल जानाय देहाफोरा अक्सिजेन खम जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां बेराम फोर उसुबिदायाव जायो जेरै नार्भनि प्रब्लेम जेरै लांसनि प्रब्लेम बेफोर रोखम बेरामा जोंनियाव जानो हमो आरो जाय जायगायाव नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना बे जायगायाव लांस केन्सारफोरा जानो नागिरो मानोना जोंनि पियर अक्सिजेनखौ जुदि जों देहा सिङाव सोना हरनो हायाब्ला बेफोर बायसानिफ्रायबो जोंनि देहायाव गोबां बेमार जायो आरो। आरो आबहावा गुबुंलेनायनिफोरनिफ्रायनो जोंनि आथिखालाव जों गोबां बेमारखौ जोङो नुनो मोनो जेरै भायरासजों जेरै बेमारफोरा गोसारलाङो नङा होमबा नोंथां? बारहावाजों बेफोरनिफ्रायबो जोङो आबहाव ओम माने जोंनि देहायाव गोबां जेंना सोमजियो आरो। बेखायनो जोङो आबहावाखौ जोङो मोजाङै हमथानानै लाखिनांगौ। आरो जोङो जानला मोनला जोंनि प्लास्टिकफोरखौ जोङो लामा दथाफोराव गाराबालानो न'फोराव जमा दोननानै सावनांगौ। नङाब्ला नोङो जमा दोननानै जों बेखौ जमा खालामना सावनो नांगोन आरो। मानोना जों बेखौ जेराव मेरावनो गारोब्ला बेफोर बारफोरजों बिरला लांनानै हाफोराव सिथाबना थानानै बे हा सिङाव हाबलांबाबो बियो सेवा बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोरखौ रैखा खालामनांगोन आरो मानोना जोङो ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानोबा गोबां मानसि माहारियानो बिथिं लानांगोन। आरो जों मानसि माहारियासो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों आबहावाया गाव गाव हारसिं मालाबाबो गुबुंले जायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव सुबुं माहारियासो जोङो आबहावाखौ दिनै एसे गाबोन एसे खहा खालामलांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेखायनो जों बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन जों सुबुं माहारिया ओ जों बिफांखौ थांना थानो हो आरो जोंबो थांना थागोन। बे मोनसे स्ल'गानखौ जों लाखिनांगोन आरो
औ।
जोंखौबो थांना थानो हो आरो नोंबो थांना थानांगौ। बेफोर उमुक खालामबासो जोङो सुबुं माहारिया जोंनि बे बुहुमाव थांनानै थागोन आरो अब्ला नोंथाङा एसे ओ फोरमायनानै होदो जोङो बोरैहाय खालामोब्ला जोङो जोंनि आबहावाखौ रैखा खालामनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदों औ।
नंगौ जोङो बे ओ उखुन्दै गनाय बा गारि मथर उखुन्दै गनायखौ जोङो ओ गहोनायखौ जोङो खमायनो नाजानांगोन जेरै जोङो आथिखालनि ओ माखासे मोब्लिबारि जों खारनाय गारिफोरनि फोर फोर खौ जोङो बाहायोब्ला जोंनि बै ओ माने उखुन्दै गनाया जोंना गैया जागोन बेनिफ्राय जोङो बारहावाखौ ओ गेबेंनायनिफ्राय एबा गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो होबथानो हागोन आरो बेबायदि। खालामोब्ला लोगोसे जोङो मा-माखासे समावनो जोङो ओ जायखिजाया समाव माखासे लांदां हा बा फोथारफोराव जोङो ओ बेबायदि आ दंफांफोरखौ जों मोजां मोजां दंफां जाय दंफां एबा बि बिफांफोरा अक्सिजेन मोजां माने गोबां हगारो बैफोर बिफांफोरखौ जोङो गायोब्ला जोङो गायनानै जोङो हाग्रा मा खालामोब्ला ओ जोंनि ओ बे आबहावा गेबेंनायखौ जोङो रैखा होनो हागोन आरो। लोगोसे जोङो ओ आथिखालाव नुनो मोनो जोङो बिफां गोबां दानफायनायखौ दानफायनानै जोङो हाग्रा बंग्रा सिफायजोबनाय बा हाजोफोरनि दंफांफोरखौ दानफायजोबनाय बेफोरबायदिखौ जोङो माने गोख्रोङै जुदि होबथायोब्ला जों सा फ्रोमबो बिबान लायोब्ला बेफोरखौ होबथानायनि बेलायाव अब्लानिया जोङो बे बारहावा गुबुंनायखौ होबथानायाव माने गोबां जाफुंसार जानो हागोन एबा जोङो आबहावाखौ मोजाङै गोग्गो लाखिफिननो हागोन एबा खालाम फिननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो ओ बेफोर खामानिखौ जों बयबो मावनो नांगोन लोगोसे जोङो। बेफोर ओ प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जोंङो खमायनो नांगोन। आ जाहाथे आरो बाहायोब्लाबो जोङो बेखौ जानला मोनला गारालासिनो फिन गथायनानै जोङो बेखौ बे फिन बाहायफिन जायखौ रिसाइकेल खालामना होनो बेखौ जोङो फिन बाहायफिनाव जोङो बाहायफिनोब्ला अब्लानिया जोंनि हायाव एबा आबहावायाव बियो जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा आरो जोङो। जे बुंनाय हाबायाव जेबो हाबा मावनाय नङा औ औ।
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो। जोङो जुदि आबहावाखौ रैखा खालामनोब्ला जों सुबुं माहारियानो बेखौ दायथ' लानांगोन नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि जेनेबा बिफां गायनांगौ जोङो फांसे बिफां दानोब्ला जोङो जि फां बिफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां। अब्लासो जोङो जोंनि बे आबहावाखौ जोंङो रैखा खालामनो हागोन आरो। बे हाबा सारादुफोराव जोंहा गोबां प्लास्टिक दिसप' गिलासफोर खौ जोङो इउस खालामनाय जायो नङा होमबा जायनि थाखाय जोङो। गोबां हाफोरा खहा जालांनो हागौ बेखायनो जुदि बेफोरखौ जोङो सावनांगोन आरो सावनानै जों बेफोरखौ माने हाजों मिलाय माने बेखौ गुबुंले खालामनो हायि बायसा जोङो सावनांगोन आरो। अब्लासो जोङो बेफोर हा गुबुंलेनायनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो हागोन नङा होमब्ला मानोना ओ मिथिंगानिफ्रायनो गोबां फिथाइ सामथाइबो मोनो नङा होनबा जों बिफां गायना लानो रोंबा जों बिफांनिफ्रायनो अक्सिजेनजों लोगोसे जों फिथाइ सामथाइ जायखौ जोंनि देहायाव नांगौ नङा होमबा।
नंगौ।
बेफोरबायसा आदारखौबो जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो बुथुमनानै लानो हायो आरो। बेखायनो जोङो सांग्रां जानाया मोजां नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों
औ जागोन नोंथां जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।